औ नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो औ नोंथां खोनागासिनो।
बेलासैनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामग्लायनाय आंनिफ्राय जोसिहरनाय थाबाय।
आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल हरनाय जादों नोंथां दा बे टपिकनो जादों एगजाम
औ नोंथां
औ नोंथां थारैनो दिनै जोंनि जि रायलायनायनि जि आयदा जि आनजाद बे आनजाद आनदाया आयदाया थारैनो मोजां आं सानो ओ सावरायनांगोआ गोनांथि दङ होननानै नोंथां।
औ औ नंगौ
नोंथां आनजाद होनना बुङोब्लाथ' बेबायदिनो दिनै आनजादा गोबां बेबायदिनो गोबां थायो दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै सोलोंनाय बा बेबायदिनो फरायनायनिबो आनजाद थायो बा बेबायदिनो माबा मोनसे साख्रि बा माबा मोनसे जबनि थाखाय आनजाद थायो बेबायदिनो दिनै जोंनि मानसिनि बेक्तिगत जिबनावबो बेबायदिनो आनजाद थायो आरो नोंथां। दा आङो गुबैयै दिनै सोलोंथाइनि फारसे जि आनजाद बेखौ आनजादखौ आं दिनै रायलायनो सानदों। दिनै जोङो नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां जोङो जेब्ला बेबायदिनो दिनै उन्दै समाव जोङो जेब्ला स्कुलफोराव बेबायदिनो जोङो नाम लागायोबा बेबायदिनो स्कुलफोराव जेब्ला फरायो दिनै जोङो स्कुलाव बेबायदिनो जों आनजादखौ होनांगो जायो नङा होमबा नोंथां? आं सानो दे दिनै बे आनजाद नि जि गुबै मिनिङानो जाबाय बा गुबै बेबायदिनो ओंथियानो जाबाय जे फरायसाफोरखौ बेबायदिनो नाय नाय जे फरायसाफोरा बेसेबां रोंदों बा फरायसाफोरा बेसां बुजिदों। दिनै फोरोंनायखौ बा बेबायदिनो सोलोंथाइ होनायखौ दिनै बिथांमोना बेसे रोखोमालागै बिथांमोना माने गावनि गोसोआव लाखिनो हायो बेखौ माने नायो होननानै आं सानो आरोना आनजादनि गुबै मिनिंखौ आंनि गोसोनिफ्राय माने आं बेखौ होनना सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ
मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो आनजादाव सासे जाय गथ'आ रोंबाय बा सासे जाय ग थ'आ बुजिबाय बे गथ'आ माने बै आनजादाव दिनै बियो लिरनो हागोन नङा ओमबा नोंथां? मानो होनना बुङोबा दिनै बेयो गावनि क्लास समायाव बा बेबायदिनो गावनि फोरोंगिरिफोरा जिखौ जि फोरोंदोंमोन दिनै बेखौ बियो गोसो होदोंमोन गोसो होनायजों लोगोसे दिनै बियो बुजिनानै दिनै गावनि गोसोआव बेबायदिनो लाखिनानै दिनै बियो न'वाव बेबायदिनो फरायनानै बा आनजादाव जायफोर कुइसनफोरखौ माने फोरोंगिरिफोरा जाहाथे एग्जामाव होबाय बे बे कुइसनफोरखौ जुदि सासे गथ'आ जुदि मोजाङैनो लिरनो हादोंबा आं सानो जे बेै गथ'आ माने सोलोंनायखौ बा बेबायदिनो फोरोंनायखौ बै गथ'आ बुजिनो हादों होनना सानो आरो आं नोंथां। आरो जु फारसेथिं जुदि सासे गथ'आ बेबायदिनो दिनै आनजादाव जुदि मोजां लिरनो हायाखैबा बा आनजादाव बेबायदिनो फेलफोर जादोंबा आं बे मोनसे बाथ्राखौ बुजिनो हायो जे बै गथ'आ माने मास्टारफोरा जि फोरोंदों बा फोरोंगिरिफोरा जि फोरोंदों बा फोरोंगिरिफोरा जि बुजायदों बे खौ दिनै बै गथ'वा माने बुजिना मोनाखै होननानै आंनि गोसोनिफ्राय सानो आरो नोंथां।
औ
बेखायनो आङो बेखौनो आं बेखौनो बुंनो सानो जे आनजादनि फारसे नोंथां आनजादा दिनै बुंनो थाङोबा दिनै जों साफ्रोमबो जि फरायसा बा बेबायदिनो गासैबो सुबुंफोरनि जिउआव माने गोबां गोनां थार मानो होनना बुङोबा दिनै बेनि दारै जों सासे सुबुंखौ सालि जारिनो हायो बे सासे सुबुङा बेसां बुजिखो। बा सासे सुबुङा बेसां रोंखो बा सासे सुबुङा बेबायदिनो मा बुजिनांगौ दंबावोबा बेफोरबायदिनो मा सोलोंनांगौ दंबावो आं फोथायो जे दिनै आनजादनि दारै सासे सुबुङा माने बेखौ माने मिथिनो हायो आरो नोंथां दिनै जुदि गथ'वा जु दि बेबायदिनो रोङाखैब्ला दिनै बिनि रोंनायखौ जों मा माबेयाव नुनो मोनगोन दिनै जों बिनि रोङैखौ दिनै जोङो बै आनजादफोराव नुनो हागोन। आरो बेजों लोगोसेनो दिनै जेब्ला फोरोंगिरि फोरा जों नुयो जे नैबे स्नि गथ'फोरा बा नैसोर गथ'फोरा जा बे आनजादाव मोजां खालामाखै मानोना बिसोरो बुजियाखै बा माने बिसोरो माने मोजाङै दिनै फरायनो हायाखै अब्लाना आं सानो जे बै फोरोंगिरिफोरा बैफोर गथ'फोरनि सायाव माने गुबैयै बांसिनै जाहाथे आफा जाहाथे बिसोरखौ माने गोसो होनो हायो आरो नोंथां जायनि दारै माने बै ग गथ'फ्रा हायिआबो माने बिसोरखौ हाहोनायनि थाखाय सेस्था खालाम होनानै हायो आरो नोंथां आं सानो आरो।
औव
आरो बेजों लोगोसेनो दिनै आनजादनि दारैबो दिनै जोङो बेबायदिनो सासे मानसिया बेसेबां गियान आरजि ना हाखो बेखौबो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो माबा मोनसे साख्रि मावनो थाखाय बा माबा मोनसे माबा मोनसे बेबायदिनो गिदिर जब मोननो थाखाय दिनै जोङो आनजाद होनांगौ जायो नङा होनबा नोंथां।
औव
दा जोङो हमना ला दिनै जोङो पुलिस साख्रि मावनो थाखाय जोङो बेबायदि बिदिनो आनजाद मोनसे होनांगौ नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो दिनै जों आरमि जब मावनो थाखायब्ला जों आरमि जबनि थाखाय बा डिफेन्स जबनि थाखाय थाखायबो दिनै जों आनजाद होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। दिनै बै आनजादफोराव दिनै सासे मानसिनि जि बेबायदिनो देहायारि बोलो बेजों लोगोसे दिनै गियाननि बोलोखौबो नायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औव।
बेखायनो आङो सानो जे दिनै आनजादा दिनै जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि लाइफआव माने गोबां गोनां थि दङ आरो दिनै आनजादखौ माने बयबो हायोब्ला माने आनजादखौ होनांगौ मानो होनना बुङोबा बे आनजादनि दारै सासे मानसि माने सालिजारिनो हायो। सासे मानसिया बेसेबां गियान दङ बा बेसेबां रोंखो बा बेसेबां बेबायदिनो बुजिखो बा सासे मानसिया माखौ बुजि मोनाखै बा सासे मानसिया माखौ बेबायदिनो रोङाखै। बेखौ माने आं सानो जे आनजादनि दारै जों माने मिथिनो हायो आरो नोंथां दा नों नोंथाङा आंथ' आनजादनि बागै एसेमान फोरमायना होबाय आङो सानो जे नोंथाङाबो आनजादनि फारसे गावनि गोसोनि जि साननायफोर दङ बेखौ माने फोरमायनो थाखाय आं खावलायबाय नोंथांखौ
बे आनजाद
औव।
गोबां रोखोमनि दङ दा बिदिनो जोंनि फराय थासालिनि आन्जाद बिदिनो साख्रि बा जबफोरनि आन्जाद। दा बिनि बेलायाव आङो दा फरायसालिनि आनजाद जायखौ जोङो माने जोंनि जिउआव आनजाद होननानै माने उन्दै
औव नोंथां।
जों फरायनाय समाव मोन दा दि बेसेबां थाखोसिम फरायलांगोन मोनफ्रोमबो थाखोआव माने स्टेप स्टेप आनजादखौ जों मोननो हायो आरो ना।
नंगौ औव नोंथां आं खोनागासिनो।
औव दा जोङो आनजाद बुङोब्ला जेरै नोंथाङा बुंबाय आनजादखौ मानो लानाय जायो आनजादखौ
औव
जि थाखोसे क्लास बे क्लासाव जि फराफारिफोर दङ बेफोरखौ दा आरो जिहेथु हरबावनांगौ दा बेखौ हरबावनो होनांब्ला जिहेतु बे मानेफारिखौ
औ नोंथां
आरो होलांगोन अ्लानासो बै माने क्लास टुव माने बिथांखौ हरना हादों दा बेखौनो नोजोर लाखिनानै
नंगौ नोंथां नोंगौ
सासेनि मावफारि बिजाबफोरनि गासैखौबो रोंबाय हाबाय
क्लासखौ बिथाङा बुजियो जासिग लानानै म थाखोनिसिम बारहोनाय जायो
नंगौ नोंथां
नांगौ नोंथां
नंगौ नोंथां
औ